ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामदों नोंथाङालाय। ए ओंखाम जाबायना नोंथां?
औ जाबाय जानायालाय नोंथाङा नोंथाङानो जाबाय आं नाजों औवा मेवाइ सोमोन गोखै।
अ बिदिब्ला नोंथाङा औ आंबो बिदि। बिदिनो ओ खुबा ओंख्रि खुब्रां ओंख्रि जादों।
आतसा।
अ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
आं नोंथांजों दसे सम रायलायनो थाखायसो नोंथांजों फन खालामनाय जादों नोंथाङा आंजों रायलायनो हागोन ना?
औ रायलाय जागोन नोंथां
अ बिदिनो ओ नोंथांमोननि जायगायाव ओ सोलोंथाइनि हारा बेसेबां आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों नोंथांमोननि जायगायाव मा मा मावगासिनो दं नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
अ हागोन ओरैनो सोलोंथाइजों बुङोब्ला सिगांनिफ्राय दासिमहालागै गोबाङानो सोलायनाय फैबाय सिगां फरायसालिफ्राबो बारा गैबाङामोन। आथिं खालाव दा बांसिनानो बर' आरो इंराजि फोरबो दङ'सै दा माने दा फ्रायानो बुंनो थाङो बांसिन मानसिफ्रानो बर' बर' मिडियामावनो फरायनाय जायो जेरै गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि बेफोरनिफ्राय आरो गोजौ फरायसालि बेफोरनो बिदि फ्राय बर'निफ्राय फरायनानैनो गोबां मोजां मोजां साख्रिफोर मोननाय माने बिदिनो मानसि गिदिर जानाय जिउआव साक्सेसफुल जानो हानाय बिदिनो गोबां दङ'सै
औ।
नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि?
अ बिदिनो सोलोंथाइनि हार बुंबा जोंनिथिंबो सोलोंथाइनि हारा जोबोद खम बिदिनो जौसे जौसे जौखोन्दोआव बिदिनो दजि जौखोन्दोआ सोलोंथाइनि हारा दङ' दंसाबो आरोना। बिदिनो जोंनि ओनसोल औ गासिबो ओ गासिबो बिदिनो बर' मिडियाम इंलिस मिडियाम हारसा मिडियाम गासिबो ओ आयदायाव लानाय फरायनाय फरायबाय थानाय दङ' सुबुंफोर बिदिनो ओ बर' मिडियामाव बांसिन ओ खौ नुनो मोनो जोंनि सोलोंथाइ लानाय गथ'फ्रा ओ बिनि गेजेरजों जों इंराजि इंराजि आयदायावबो लानायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो ओ गोबां ओ सुबुंफोर जेरै गथ' गथाय फ्रा बिनो बर' मिडियामनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानानै दासिमा ओ दासिम गाव गावनि जि नाजानायनि थांखि बेफोरखौ जों ओ फरायबाय थानाय एबा थांखिखौ नाजानायखौ जों नुनो ओ बिदिनो बर' मिडियामनि गेजेरजों फरायनाबो जों गामिनि बे ओनसोलाव थानाय गथ'फ्रा बिदिनो गावबा गाव थांखिनि गेजेरजों ओ प्राइभेट जब गभरनमेन्ट जब बिदिनो बेफार फालांगि बायदि बायदि खामानिफ्राव आ आवगायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो ओ बिनि अनगायबो ओ जि बर' मिडियाम फरायनाय आरो इंलिस मिडियाम नाय बिनि गेजेरावथ' फारागथिखोनो मोनो। मानो होनब्ला जोङो ओज इंराजियाव फरायनाय ओ गथ'फ्रा एबा फरायसाफ्रा बांसिन रोंगौथि एबा साहस गोनां खौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जों बर' मिडियाम फरायनाय फरायसाफ्रा आ जि जि रोंगौ औ बे गथ'फ्रा रोंगौब्लाबो साहस गैया जायो। जायनि थाखा मानो होनबा जों बेखौ जों ओ साननो गोनां बाथ्रा नाथाय जोङो आं जों बुंनो हायोदि जि इंराजि फरायसालियाव फोरोंनाय साहस बायदि बायदि रोखोमनि फोरोंथाइ जायो बिनि ओ बिनि गियानथि होनायफ्रा मोजां जानो हागौ जायनि थाखाय दानि गथ'फ्रा इंराजि रावाव बांसिन फरायनाय जायो बि आरो बर' रावाव खमखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय बर' फरायसाफ्रा खम जालांगासिनो बबा बबा जायगायाव ओ फरायसालि बर' फरायसालि फोरा ओ गोबाङानो गोग्लैसोनानै दङ'। मानो होनबा जों गथ'फोरखौ बर मिडियामाव होनाय जाया बेनिखायनो ओ फरायसाफ्रा गोग्लैसोदों ओ मानो होनबा जोङो इंराजि मिडियामाव बांसिन गथ'फ्रा सोयो दानि बिमा फि फाफ्रानि थाखाय बिनि थाखायनो जोङो ओ प्राइभेट स्कुल इंलिस मिडियामफ्राव जों बांसिन नुनो मोनो। बिदिनो प्राइभेत स्कुला ए बा गरमेन स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा जोंनि ओनसोल एबा जोंनि गामियाव दङ। बिदिनो गावबा गाव औ सोलोंथाय लाइनानै औ औ गावनि थांखि होसोनानै जोंनि गामि एबा ओनसोलाव दजि जौखोन्दो फरायसाफ्रा बांसिनानो ओ सोरबा गावबा गाव मोनसे खामानि ओ जेरै-प्राइभेट जब आर्मि पुलिस बायदि बाय दि आगायदि बाहागोआव खामानि मावगासिनो दं ओ बिनि अनगायैबो ओ जोंनि गामियाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों ओ जिउ खुंनो थाखाय ओ बायदिसिना खामानि जेरै-ओ गर्मेन्ट जब जबनि अनगायैबो ओ आबाद आबादनि बेलायाव होसोनायखौ जों नुनो मोनो एबा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जि सोलोंथाइ लादों सोलोंथाइखौ ओ सोलोंथाइनिफ्राय गुन‌ मोननानै बिथांमोना ओ आबादनि गेजेरजोंबो गोसो होदों जेरै आ आबाद मावनायाव जों दैज्लां बो एबा मेसें बोथोराव मावनाय जायो बेफोर आबाद मावनायाव गोथ ओ गोसो हो थानायखौ जों नुनो मोनो। बिनो सोलों थाइ लानानै ओ जों गोबां मानसिखौ दानि जुगाव ओरैनो थानायखौ नुनो मोना मानो होनब्ला जोङो जि सोलोंथाइ ओ बिदिनो जों गामियाव आबाद मावग्रा आबाद मावग्रा सासे सुबुङा ओ सोलोंथाइ गैया होनजाया मानो होनबा सोलोंथाइ दं बिथांनाबो बिथांङा ओ सायख लालांनायनि ओ‌ फ फरायनायनि गेजेरजों बिथां आबाद मावगोन होननानै नाथाय जों नुनो मोनो बेफोर आबाद मावनायखौ बिदिनो आरो नोंथां। नोंथाङा दा मा बुंनो सानो नोंथांमोननि जाय याव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों प्राइभेट जब बा गभमेन्ट जबनि अनगायै ओ सासे फरायसा या आबाद मावनायखौ नोंथाङा नुदोना नुवाखै बिनि सायाव बुंनो हागोन ना?
जोंनि जोंनिथिंबो दङ गोबां दङ बेफोरबायदि जाय माने गोजौ फरायसालिसिम फरायनानै सोरबाया गेजेर फरायसालिसिमफोर फरायनानै बिदिनो ससेनि बेफोरबायदि ससेल फरायनायनि उनाव बिदि आबादफोर मावनाय बा बिदिनो माबा मोनसे बिजनेसफोर मावनाय बिदियाव गोबां हाबनानै दङ माने दा माने बिथांमोना जेरै-बायदि फरायदोंमोन फरायनानै हेलोव
औ नोंथां खोनादोंमोन। थां बुं
माने बिथांमोना मोजां फरायलांबाय थानायनि उनाव माखासे जाहोनफोरनि थाखाय बिथांमोना गावसोरनि फरायनायफोरखौ गोजौ थाखोसिम लांनो हायैनि जाउनाव बिथांमोना माखासे गावनि जिउनि थांना थानो थाखाय राहा लामाखौ बिथांमोना नागिरनानै बिदिनो गोबांफ्रा दिनै आबादफोरनि सायाव आबाद आबाद मावो आरो बिदिनो बेफार फालांगिफोर मावो बिथांमोना
औ
नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ बिदिनो नोंथां ओ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों बुंनो थाङोब्ला जों गोबां रोखोमनि गियान लानो हानायखौ जों नुनो मोनो। ओ दानि जुगाव सोलोंथाइ गैयाब्लानो सासे सुबुङा ओ खहा गोनां एबा मेगन खाना होननानै बुंजायो मानो होनोबा जों ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां गियान आरजिनो हायो जाय गियाना जों थांना थानाय बेलायाव एबा संसार जानायनि बेलायाव गोबां हेफाजाब होयो जाय सुबुङा सोलोंथाइ गैया आ एबा सोलोंथाइनि गियान गैया एबा गुन गैया बे सासे सुबुंखौ जोङो जाम्बा एबा जाम्बा एबा मेगन खाना होननानै जोङो जोंनि समाजाव बुंनो बुंनो थाङो आरोना
औ औ नों दा बुं
औ नोंथां।
औ दे बुंलाय नोंथां।
औ बिदिनो ओ जाय मानसिनाव सोलोंथाइ गैया एबा समाजाव औ जाय मानसिना सोलोंथाइ गैयाबा समाजाव बर' समाजाव बे सुबुंखौ जोङो गामि एबा ओनसोलाव जोङो रावबो मान मान होआ एबा मान होनो मान होनो होना मान होनो आजावा मानो होनब्ला बे सुबुङा ओ सोर उन्दै गेदेर सोर मा बेफोरखौ जेबो रुजुनो हाया एबा बुजिनो हायै सुबुं जायो बेनिखायनो जों समाजाव बेफोर सोलोंथाइ सुबुंफोरखौ जोङो आजावनायखौ नुनो मोना। अ नोंथाआ। मा बुंदोंमोन सोंफैनो हागोन?
ओरैनो नोंथांमोनथिं दा मा मिडियामा ओरैनो बांसिन दङ जेनेबा इंलिस मिडियाम बर' मिडियाम?
औ नोंथां ओ। बिदिनो जोंनियाथ बर' मिडियाम दामा गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ अ आंबो बर' मिडियामाव फरायनो फैनाय अ बिदिनो जोंनि गामियाव ओ बांसिनानो बर' मिडियामाव फरायनायखौ जों नुनो मोनो अ बिदिनो जों गामियाव ओ जौसेयाव दाइनजि जौखोन्दोआ बर'मिडियामाव बिनिफ्राय नैजि जौखोन्दोआ इंराजि मिडियाम अ जि स बिदिनो ओ इंलिस मिडियामाव फरायनायखौ जों नुनो मोनो। बेजों लोगोसे औ। साबा सानै ओ हारसा मेडियाम दं आरो ना। औ जोबोद खम हारसा मिडियामा बांसिन। दानि जोंनि गामि बा ओनसोलाव जोङो बर' मिडियामजों लोगोसे जोङो इंलिस मिडियामखौ बांसिन बजबनायखौ नुनो मोनो। मानो होनबा आ जोङो इंलिस मिडियाम बर' मिडियाम बिदिनो जोङो ओ जोंनि हारियाब्रा थांना थानायखौ लाखिनो थाखाय जों बर' मिडियामाव सोनांगौ बेनिखायनो जोङो ओ बिनिखायनो जोङो बर' मिडियामखौ थांना थानो लाखिनो थाखाय बर' मिडियामाव जों सोनांगौ जायो आरोना बेनि अनगायैबो जाय सुबुंफ्रा एबा दोनि सुबुंफ्रा बर' मिडियामखौ नेवसिनानै जोङो बांसिन इंराजि मिडियामाव गावनि फिसाला ओ फिसाला एबा गथ'फोरखौ सो सोयो आरोना। बेखौ जों नुयो नाथाय जाय सुबुङा गैजारिङि एबा थाखा-थाखा एबा दोननि एबा सम्प थि गैजायि एबा गैजा रोङि ओ गैजा रोङि न'खर न'खरनि गथ'फोरखौ बिमा बिफाफ्रा बर' मिडियामाव सोनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
ओ दानि जुगाव जोङो बांसिनानो नुनो मोनोदि ओ जोंनि बर' मिडियामाबो प्राइभेट ओंखारबाय। ओ गोदोथ' जोङो गभनेट स्कु स्कुलसो बांसिन नोमोन नाथाय दाना गभमेन्ट स्कुल जेसिबां बर' मिडियामफोर दं आरोना। बेफोराव गथ'फोरखौ जोबोर खम नुनो मोनो। मानो होनोबा जों जेसे प्राइभेट स्कुल ओंखारदों बर' मिडियामानो जा इंलिस मिडियामानो जा जोंनि गथ'फोरखौ सोनाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा दा आ नोंसिनि जायगायाव बर'मिडियाम इंलिस मिडियामनि फरायनाय सुबुंफोरा बांसिन ना खम नोंथाङा फोरमायनो हागोन
जोंनिथिं बर' आनो बांसिन बुंनो थाङोबा इंलिसा माने खम।
औ बाय खाथि खाला बेफ्राव ओ मिडियामफ्रा मा मा दं नोंथाङा फोरमायनो हागोन?
खाथियाव इं-इंलिस इंलिस आरो बे बर'मोननैयानो दङ'। बेलेग जेबो गैथ'आ।
औ अ बिदिनो नोंथाङा ओ मा मिडियाम लानानै ओ सोलोंथाइ लानायमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ आं बर'-बर' आवनो फरायनाय फरायनायमोन नो
अ मोजांआनो दे नोंथां। अ दे बिदिब्ला नोंथांजों ओ सावरायनानै गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा दसे सम आंनो होनो हानाय मोननायनि थाखाय।
औ दे दोनथ'
दे बिदिब्ला नोंथांसिम ओ जोबोद जोबोद सादखर बावनाय थाबाय।
औ नोंथां